औ नोंथां खोनादों औ।
औ ओ दावबायनाय बा गोदान गोदान जायगायाव दावबायनायाव जोंहा मा मुलाम्फा जायो? आरो मा सोलोंथाइ मोननो हायो बेनि बागै नोंथाङा सावरायनो हागोन नांगौवा एसे मोजाङै
औ हागोन नोंथां ओ दावबाय माने होनना बुङोब्ला जों दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों सुबुं माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां थेरापि होनना बुंनांगोन आरो ओ। दावबायनाया जोंना गोबां रोखोमनि दं जेरैबायदि जों गाव हारसिं लोगोफोरजों ओ ज' जानानैबो दावबायनो हायो। आरो बिदिनो, सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानैबो दावरायहैयो।
औ।
बिदिनो
औ। नोंथांना नेटवार्कआ एसे स्लव जादों नोंथां खोनादों